औ औ खोनादों आदसा बिथाङा दा मा खालायदों
आं नै रिस्थं दा आरो
आतसा माहोनो
खोनादोंना खोनायाखै होन्दों
औ खोनादों खोनादों
आ औ औ
ओ बिथाङा एसे दसे सम फ्रि नामा
औ औ
आङो गामियावनो दं
औ औ अं अ ओ माथो खालामगासिनो दं दालाय गामियाव नोंलाय
आंथ' ओरैनोसो दं नोंथां
एह एह ओरैसो दं होनबा ना
औ औ
उम आरो मा होनो जानाय लोंनाया जाखांबाय नामा बिथाङा
जानायाथ' जाथ'वाखै दसे सम माने ओरैनो लामायावसो थाबायनो होनना फैदोंमोन आङो
आह हा औ औ
आतसा ओमफाय बिथां नालाय
आंबो जाथ'वाखैनो ओ एसे संगासिनो दंसो न'आव लाइन थांनायखाय माने गरमखाय एसे लामायावसो ओंखारबोदों थान्दानो
औ बिथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आङो नोंजों दसे सम रायलायना
हागोन नोंथां आं ओरैनो दा फ्रियावसो दंथ'यो नालाय नोंथाङाबा दामा जों सावरायनो नागिरदों रायजलायनो हागोन दसे सम आनो
आचसा आं माने आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं बिथांनो बिथांनिसिम खन खन्थाइ एबा सल'बाथाफोर सावरायनानै बा खोन्थानो हागोन नामा बिथाङा
ओ नों माने गोदो गोदायनि माने नों नोंथांनि सिगाङाव माने आं सल'बाथा माने फोरमायनांगौ जेनेबा नोंथाङा बिदि बुंहरदों
औ औ
माने
आंथ' बांद्राय माने सल'बाथाथारोङा होनोमबाबो मोननैसो आं जि हायो नोंथां गोसोआव माने फोरमायनो सानदों आरो
आचसा ओं दे फोरमाय जागोन नोंथां।
औ माने गोदोनि जुगााव जोंनो थांदों माने सासे हालुवानि न'खराव माने सैमा आरो सियाल दंमोन आरो
आतसा औ।
औ
औ खोनादों
माने सासे हालुवनि न'खराव सियाल आरो सैमा दंमोन
औ
माने ओ सियाला जाबाय बिराद दुस्थ' एक सेकेण्ड नआव थाथेरा माने ओमफाय सैमाया न'आव थायो माने औ सियाला बिराद फालथुखाय ओ दानाबा सानसे सम सानसेखालि समावहाय दानाबा
न'आव थायैखाय माने बेनि हालुवाया बेनो ओंखाम दोनासै
आचसा सोर सासेनो
सियालनोहाय सयाला बिराद दुस्थखायजेन एबा हालुवा हालुवा मानसिया बेनो ओंखाम ओंखाम दोनासै
औ।
औ दानाबा सैमानोल' होबाय फैनानै नुफैबाय बियो नायखोमाफैबाय माने नायनानै दानाबा सैमानो एक दमबारे बेदरलाय ओंखामलाय होबाय जेनेबा सैमानो ओमफ्राय दाना बा ओ सि सि सियालाबो ग्रोबनो माने सानजौफोरनि ओंखामावहाय माने सौफैबाय माने हालुवाया बेखौ बुंबाय थगायबाय माने ओंखाम गैया होननानै।
औ।
ओंखाम गैया होननायखाय माने बिदिनो सिरि थाबाय आरो सियाला।
औ।
ओं सिरि थानानै दसे उनावहाय माने दै लोंनानै थांफिनबाय बे बेलेगावहाय
उम्म दानाबा ओमफफ्राय बिदिनो दुस्थ'खाय दानाबा बिदि रागा जोंनाय खाय बि दा दानाबा हराव था
औ।
साननो बेरायथिंबाय थायो।
औ औ।
सानसेखालि इयो हर' हर' दानेया माने मालायनि दाउ खावसै। बे दानो इदिनो दाउ बाय खोनादोना बिथांङा?
औ खोनादों।
माने सियालाहाय माने मालायनि दाउनो हांसोनो
औ।
फाल्थु जासिनबाय माने ओइ दिनखालि जेनेबा हालुवाया बेनो ओंखाम दोनैहाय बे मिथिना माने फालथुसिन जाबाय दाउ खाव बाय हांसो खावबाय जेबबो थाला माने ओमफफ्राय सानसेखालि जेनेबा बिदिनो गामियाव सानसेखालि माने सियाला मिथिबाय। बिदि गामियाव बिराद बाद दावराव जादों औ दावराव जादों जेनेबा माने गामिनि जेनेबा बेखौहाय माने टारगेट लाबाय आरो बे सियालासो ह'र ह'राव बेरायो नालाय।
ओ औ।
सिनायखायो माने दानाबा
औ।
जेनेबा सानसेखालि जेनेबा इखो माने ओह सानसेखालि जोंङो सियाल लाफाबाय माने सैमानि नालाय मेथाय बायदिसिना सानावहाय हरावहाय जों जे बिदि बिदि खावो
औ
बिथांनि आवाजखो एसे खमजुरि खोनाफैदों नोंथां खोनायाखै हेल ओ आवाजा एसे गरबर जाफैदों आंनाव
नोंथांनि आवाजाव माथो खोनाफैयाखै हेलौ
आतसा खोनायाखै एबार
जेबो खोनाया माथो नोंथां
एबार खोनाबायदा आदसा आंबो माने मोनसे फिसा गुसुं माने सल'बाथा खोन्थानो सानदों आंनिसिम जेनेबा मोनसे समाव आरोना आं मिथिनाय सल'बाथाखौ मोनसे समावहाय बिदिनो ओ जायगा मोनसेयाव हमना ला बेयाव माने हमना ला फुजारि दङ बे माने गोजान जायगानिफ्रायनो आरोना मोनसे जायगाव फुजारि दङ ओमफ्राय दाना गिदिं गिदिं गिदिं
औ औ औ खोनादों
ओ माने गिदिं गिदिं मेंनानै सासे मोनसे न' न नुहैबाय माने गिदिंनानै मेंनायजों ओंखाम उखैनायजों माने बिदिनो जानो थाखाय आदार नागिरदों आरो
औ
ओमफ्राय बे आदार नागिरनायाव माने नागिरै नागिरै मोनसे न' फिसा नो बेयाव सहैबाय माने बेयाव सासे हिनजाव थायोमोन आरो बियो न'आवहाय बिदिनो जाग्रा मुवा बायदिसिना बनायबाय दंमोन
औ
ओमफ्राय सादुआबो ग्रोब बे समावनो सहैदों आरो
औ
खोनादों ना ओ माने सादुआबो ग्रोब सहैनाय जों बेबो
औ
ओंखाम उखैनायजों मानायजों माने थानो हाला बा इयावहाय बे सासे हिनजावनिफ्राय बियोहाय जाग्रा मुवा बिदोंमोन आरो नोंनि जि जाग्रा मुवा दं आं एसे जाहोदो आं उखैनानै थानो हाला एसे सहाय खालायदो बिदि होननानै माने रिकुवेस्ट खालायदोंमोन आरो दाना बे ए होनजावा माने ओरैबायदि लभिया माने होनोनो बायो माने बेयो ओमफाय बेयावहाय ओ फुजारि रिखुएस खालायबाय थानायावहाय जेनेबा एसे होन बे गांनै जानायखौनो एसे होनानै एसे बोखाब बोखानानै होआं जादोंमोन आरो होनोसै माने बेनोबो बे मानिक फुजारि बे समाव माने सानदों हाब बे जाग्रा मुवाया एसे बुरजा थांदों होननानै माने एसे खमायनानै खमायनानै बेनो होनोसै आरो जेब्ला होनो नागिरो अब्लाबो माने बे बुरजासिन नुयो आरो होनाय समाव आरो एसे होखानायखौनो बेफोरबायदि माने बेयावहाय हानो बायो बायो माने जाग्रा मुवायाबो एसेल' जाहैबाय आरो माने गैथारा बे समावहाय बे माने बेखौबो एसे फुरा मोननो मोननानै जाग्रा मुवाखौनो होस्राला माने बे फुजारिनो। मेंनायजों मानायजों बिनि थाखायनो बे फुजारिखौ फुजारिया माने रागा जोंनानै बेखौ माने ताव होदों आरोना
औ
जाग्रा मुवा मा मुवा नोङो लभिया मानसि होननानै माने सावहोदों आरो ओमप्राय बेखौ मा सा साव होदों जाहैबाय बेखौहाय ओइ मोनसे दाउ बनायबाय आरो
औ औ।
दाना बे दाउआनो जाहैबाय जोंनि बे दंफांफोरावहाय जे उरोना बे एम्फौ एनला नागिरो औ बेफोरबायदि दंफां सा सा फैयोन दाना दाउ बानायबाय माने बेखौ सावहोनानै ना बे सावनि थाखायनो बे माने दिनैसिम माने बुंनो थाङो आरो दिनैसिम माने बे दाउआहाय माने आदार नागिरनो थाखाय बिरथिं बिरथिं जेराव मेराव सहैयो बा दंफां बाहैबा बिदिनो दंफां गोरानफोराव खस्थ' खालायो माने आदार नागिरनानै माने इनि काहिनियानो जोङो माने जेब्लायबो माने मानसिफोरखौ मोजाङै ट्रिट खालायनांगौ बा मोजाङै सोरबा फैदोंबा जों मोजां बुजायनांगौ इफोरबायदि माने। सोर माबायदि मानसिखौ हमनो हाया नालाय बेनि थाखायनो माने आं बे खाहायनिखौ खोन्था खोन्थानाय जादों आरो। जे मानसिनि केरेक्टारा बा मानसिनि मानसिया इदि जानो नाङा जे मालायनि होनाय समाव मालायनि होनाय होनांगौखौ बुरजा नुनाय बा बुरजा थांदों इदि साननाय इफोरबायदि जानाङा माने। दा त' आंना बुंनाया इसेबांनोसै दाथ' नै दसे समनि थाखाय आं बेलेगाव बाहेरायाव थांनो नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां औ खामानि मावलाय औ।
अके औ औ दे होमबा एसेनो दोनथ'
औ औ दोन दे।